औ नोंथां।
खोनादोंदा?
औ औ खोनादों।
खोनाबायना?
औ खोनागासिनो।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासि हरबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय जासिहरनाय जाबाय।
ओरैनो मा खालामगासिनो दालाय?
दायो आं जाखांनानै जिरायना दङ।
अ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया जोंना सबायजों दाउसोमोन लकेल दाउ ओमफायो भिन्दि भाजा।
गोथावथार माथो।
नोंस्रा नालाय मा ओंख्रिमोन नोंथां?
उम जोंना आलुजों बयलारसोमोन ओमफ्राय ना बाथोन दंदेरोमोन आरो ।
नायालाय बायनाय ना न'आव गुरना लायनाय?
हथायाव बायनायसो ना गोरान।
अ
जोंनि थिं नाखौनो मोननो नागिरला।
खाथिफ्राव दैमाफोर गैया नामा दैमा दंग'फोर?
बिदि गैया जोंनिथिं दुब्लिल'सो दं दुब्लियावबो दाना नाफोरानो मोननो थांला माथो।
नाया सोब जायगायावनो खम जालांबायदां जोंनिथिंबो दुब्लिफ्राव मोननोनो थांबांला।
औ माने बै ट्रेक्टर हालेवनायफोरजोंनो हुख्रेम जाजोबो ना बे ना माखा थैजोबो बेयावनो बांसिना । आथिखालाव टेक्टरलसो हालेव जोबोना । माइ गायनो गोनांब्ला
मुलिबो सारोना आरो बेफ्रावबो थालायलांला खोमा।
औ बै हरमालिस सारनायावबो नाफोरा थानो हायाना बेयावनो
ओम हासार सारनाय औ बेफोरनि थाखायनो खम जालांगासिनो।
उम
गांजेमा होननायखौथ' नुनोनो थांबांला माथो।
गांजेमाखौबो नुलाथ' आरो आंथ' बा बोसोरसो जाबायदां गांजेमा मोनजाफेरिया।
आंबो बिदिनो जाबायदां। गोबाव जाबाय। सिगाङावसो जों एसे उन्दै उन्दैबा मोनबाय थायोमोन।
औ दै जायोब्लाथाय दै जायोब्ला जों उन्दै समआव नागिरहैलायोमोन।
औ बिदै दैग्रोलायोमोन नामा बिदैया गोजौआव थायो। ओमफ्राय बे गाहायाव बिमाया थानोसै,
औ बिमाया दै सिङाव थाबाय, ओमफ्राय गोजौआव थाबाय।
गोजौआव औ दैसायाव
ओरैनो दासान्दि, मा होनदों?
नुनोनो थांबांला होनदां जोंनिथिंबो दा
औ गैला
ओरैनो दासान्दि मा खालामगासिनो
खालामनायाथ' ओरैनो न'आवनो दंथ'यो
ओरैनो थास्लाय स्लाय बेरायफैदो जोंनिथिंजाय
नैबे गरम बोथोरनि बन्द'आव आं थांनो सानदोंमोन
औ जोंनियाव खाथियाव नैबे मानास नेसनेल पार्क दंना बे बेरायफैनो हागोन
औ नोंसिनि खाथि जायो नामा मानास नेसनेल पार्कआ
औ औ जोंनि खाथि जायो
ओरैनो बेसे किल'मिटारसो जागोन बायदि
बांद्राय नङा टुइन्टि बा फिफटिन किल'मिटारल'सो जायो जोंनिफ्राय
खाथियानो होनबा माथो ना
औ खाथिसो जों बेलासि बेलासिबा बार जाहैलाबायो बेयावनो
मानास नेसनेल पार्कआव आस्सा बाहाय जिब साफारिबोथ' जायोना
औ जिप साफारिबो जायो एलिफेन्ट साफारिबो जायो ओमफ्राय आरो रिभार राफटिंबो जायो खालामनो हायो
औ ओरैनो बेसेसो थाङो
आं मिथिनायाव सिपसि साफारिया टु थावजेेननिफ्राय स्टार्ट जायो आरो
थावजेनडनि
औ माने नोंनि बेरायनायनि सायावसो जायो आरो नों बे बेसेबां गोबाव बेरायगोन दिडसटेन्स हिसाबै थायो आरो सोरबा मथ'गरिसिम बेरायो बिसिना टु थावजेन बा नै रोजा बा नै रोजा बाजौसो जायो बेनिफ्राय नोङो सानसे बेरायथारोबा बा रोजासो जायो आरो सानसे कमप्लिट नोङो मानास नो बेरायजोबनो हायो औ
रोजानि गेजेरजों आरोना बेखौ बेरायजोबनो हागोन
औ जिबसि माबाया जेनेबा बा रोजा लाबाय बेंला जिपसे भाराया बेनिफ्राय आरो फरेस्ट गार्डफोर लांफानांगौ रिक्स जायोना बिसोर हरफाखायो माने
साबेसे हर लांफानांगौ ओरैनो सासे
सेयाव
औ बेनोबो एक्सट्रा ओरैनो माबाफोर होनांगौ नामा?
औ बेनाबो फिसा थामजौ सासेयाव औ थामजौ कररि बिदिनो मानसि हिसाबै मानसि मासि हिसाबैबो लाबावो आरो बेसेबां लायोमोनथाय आं बावलायलांबाय जिखुनु सटुडेन्टफोर बाथाय खम जायो आरो एसे स्टुदेन्टफोरनिया
एन्ट्रि फिस स नामा?
औ एन्ट्रि फिसा य
औ
बिदिनो हानद्रेद बा वान फिफ्टिसो जागोनदां सासेयाव
स्टुडेन्टनिया नामा?
सटुदेनआ नङा ओरैनो नरमेल मानसि
औ नर्मेलफोरनिया औ स्टुडेन्टनिया होबा बिनिख्रुइ एसे खमसिन जाबावगोन आरो ना
फिफ्टि पारसेन्ट नामा खम जायोमोनदां
एलिफेन्ट साफारिया माबायदि? गेबिनिया
इलेभेन साफारियाथ' बेयो मरनिंआवनो जायो फुंथारावनो जायो बेयो फुंखामसिनिफ्राय जानानै एसे सान ओंखारां जाबानो जोबो आरो इलेभेन साफारिनिखौ फैसाखौ मिथिया आङो बेसे लायोथाय बिदिनो जिबाज जौ बा रोजा नि गेजेरावनो जागोन आं बेबो
सानसेयाव नामा बेनाबो
सानसेयाव नङा बे मरनिं टाइमावल' जायो फुं समावल' एलेभेेन साफारिया दै खथबा थाम घन्टाब जायोदां माबाया साफारिया बे
उम उमम
एले भेन मैदेरजोंबा नोङो मैदेरजों बेरायबा बांसिन जिब जुनारखौ नुसिनो आरो।
जुनारफोरखौ बांसिन नुयोथाय दा
जोंनावथ' बेयावासा मानसा मोसानि थाखायनो मुंदांखा आरो मानास टाइगार रिजार्भ हिसाबै नाथाय मोसाफोरखौ नुलाबायनो नागिरा बिसोर बांसिन हाग्रा गदआवो थायोना
मोखाङाव ओंखारबोआ ना बिसोरना
खम नुयो आरो नों खाफाल दङबाथाय। बिदिनो नोङो गान्दाफोरखौ नुगोन। दावरायफोर गोबां दं मोख्रा अमा थावख्रि
गल्डेन लेंगुदफोरबो नुयो नामा?
गल्डेन लेंगुरा औ सिङाव दं हाग्रा सिङाव।
उम मैफोरखौबो नुबाय ना?
औ मैफोरखौथ' दामा दाम। ओ हाग्रानि मैसो।
अमा अमा थावख्रिफोरखौबो नुयो दा?
औ अमा थावख्रिखौबो नुयो। आरो दाख खालै गोदान हागारबावदों अमा थावख्रि गोबाङैनो‌।
अबाहायनो नागारहैदो मानासावनो
औ एसे खम जाबायमोन नामा होनो ओमफ्राय आगारबावदों गोदानै
अ' अमा थावख्रियाथ' बांद्राय गिदिर गिदिर जाय खोमा ना बियो।
आंबोथ' दासिम नुफेराखै मोखथाङावबो माबायदि नुयोथाय खोनायोसो आरो फिसा फिसा जायो होननानै।
फिसा फिसा जायो होननानै खोनादों औ।
आरो मेरला रेस्टुरेन्टफोरबो दंना लडसफोर दामा दामि दं बेफोरावनो थाफैनो हायो आरो फैनानै।
बे मोखाङावनो नाओरै गोथौआवबो दङ सिङावबो दं नामा थाग्रा जायगा।
बेथ' हाग्रा सिङाव गैया बे हाग्रा सेर सेर ओ बाउन्दारिफोराव दं आरो मेरला दामा दामि लदसफोरा।
अ बेसेसो लायोथाय बेफोरावबा लडसफोराव
लडस लानानै नोङो रुमिस हिसाबै जायो जेनेबा टु थावजेन बा अवान फिफटिन हानद्रेदनिफ्राय सिर्टाथ जायो आरो। टु थावजेननिफ्राय रोंफाय फायनो फाइभ थावजेन टेन थावजेना लागै दं आरो ना फेसिलिटि लानानै।
औ उम
थानायनि फैनायनिबो जेबो खस्थ' नङा।
औ लामाफ्राबोथ' मोजां गोजाखा ने?
औ लामा फ्रा एसे गाज्रि जाना दंमोन दा गोदान बारायनो नागिरगासिनो लामाखौ। लामाया जासिगोन मोजां जानायालाय बांद्राय गोबाव नांला।
एबार बन्द'आवनो थांनांसिगोन गोलोम बोथ थिनि बन्द'आवनो।
औ फैदो। फैदे। बेरायहोजोबगोन दे मानासखौ।
खनसे स्राय नायना फैनोसै आ आरामनो।
बेरैबा जों बिदिनो हाग्राफोरावसो बेरायनांगौ गोसोफोरा स्रां मोनो।
औ
सिरिनो सिब जुनारा नायनांगौ औ दे नेसारेल मोजां बारहावा मोनजायो। दे होमबा नोंथां बेरायनो फैबा खबर हरबानो जाबाय खोनथाहर
जागोन दे नोंथां
दे होमबालाय दोनथ'नोसै ना
दे औ उम दे